खोनादों ने औ औ ओं मा खालायदों ए आङो ओंखाम आरि संखां ओंखाम आरि संखांनानै ओरैनो जिरायथ'नानै दङ जाथ'वाखै
उ मा ओंख्रि संखो?
ओंख्रियाथ' जेबोआनो गैयालाय दहाय सानसुनि दहाय सानसुनि दालि ओंख्रि दं बेखायनो दा ओरैनो ना गोरान बाथोनल' देबाय
औ दहाय सानसुनिया सेवाखै बे दिनै गरम नङा
गरम गरमबाबो सेवाखै बांद्राय थाब संनाय जायाखैमोन एसे माबासोआवसो दुइथासोआवसो संनाय जाखादोंमोन नै रिंगासोआवसो
उ उ नै रिंगासोआव
औ
उम ओमफ्राय बर'निलाय मा माथो ओं -ख्रि जानो मोजां मोनो होनदों आब'आ
अ आंथ' बर'नि मोजां मोनो मेवा अनला दाउ बिदिखौबो मोजां मोनो नाफाम थास' बिथुरि होनानै संनाय बेफोरखौबो मोजां मोनो
औ ओमफ्राय औ औ ओमफ्राय खिफि बेन्दोंफोर
खिफि बेेन्दोंफोरखौबो गोथाव मोनो जोंहाथ' जाखायो
अ
खिफि बेन्दोंखौ जायो बिदिनो औ औ सिब्रु खौथ' जा गोथाव मोनखायो मा मालाबाफोर बाजाराव उम दाउजों थास' आइथिंजोंबो जायो जोंहा बाजारफ्राव सिब्रुफोर मोनबाथ' आङ आगोल नुबानो बेखौनो लाग्रोयोसो आं
औ आलुफोरजोंबो गोथाव जायोना सिब्रुआ
ओ आलुफोरजोंबो गोथाव जायो बिबाराबो गोथाव गोथाव जायो जोंनिथिं हजोंहाय न' थिंजाय मोनबाथाय बिबार बिदि फोरा मोनजोबोमोन ओमफ्राय दा नैयाव बोराइनि गा गामियाव बिदि माबा गैया आरो आरो मोना बायनानैसो जायो जों बाजारफ्राव
ओमफ्राय ओरैजाय बारसिखा बिबारफोरखौलाय
बारसिखि बिबारखौबो गोथाव मोनो। एलांसि मैगं दाउ फेन्दा मैगं गोथाव मोनोलै। मेथखा बिबार बेफोरखौ गोथाव मोनो मैथाफोरजों संबा ओ मेथ'खा बिबार आजिनायबो होनोना
ए।
आजोनाय।
गोथां गोथां बारग्रायाना।
थायोना?
अ नि निला निला बारग्रायाना?
ओ ओ ओ हायो जोंथिंजाय ओजोंहाय। जोनोम गामियाव जोनोम गामियाव मोनलाबायोमोनना ओ फिफ ओ फिफानो ओंखाम हैनो थांबाथाय इख खानानै लाब फायोमोन। गोथाव मोनो मैथाजों संबा जा गोथाव जाखायो आरो दाउ फेन्दाफोरा गोथाव जायो थाराय मे--। मैगं
औ।
दै गोनांखाय मोनला बायोमोन आरो इदिखौ थाराय सिब्रु।
औ ओमफ्राय अ अलद-अलदर फोरलाय जायोन जाया? अल'दर
जायामोन दा बेयाव जायो ।
अलदरख'
औ औ अलदरखो जायो ओमफाय बे अलदर बिसंखौ मानि जाबावोसो। बै अलदर मोनसे दङ'ना हाजोआव जाग्रा फाख्रा फाख्राया।
औ औ औ जिबौ खालार बायदिया इसे।
औ औ औ। ओ बिबो गोथाव जाखाया ना औ ना गोरानफोरजों बेदरफोरजों गोथाव जायो।
औ।
जायोहाय मैगं मैला थुंखा बिलाइ मानिजायो। खार'खान्दा खार'खान्दाइ खार'खा जोंनाथ'। बिदाया खारौ फानदाय बिलाइ गोरलै गोरलैखौ मानि ना गोरलै गोरलैजोंनो। दा दैलाङाव मोनोना ओ दायो। जानायालाय जायो गोखा गोखै हज'म होनलाय।
गासिबो
ओ ओं
ओमफ्राय ओरैजाय। बेदरालाय एमबुफोर जाया एमबु?
एमबुखौथ' नोगोद गोथाव मोनखायो ओमफाय खुस
जोंनिया ओजोंहाय दा बेयाव नोंगुमैनि गामियाव इदि बांद्राय बोराय गामियाव इदिखौ मोननो नागिरा मानो होनबा बायनानै बाजार। बायनानै जानांगौ जायो ओमफाय। खिन्थु हजोंहाय जोनोम गामियावबा बेफोरखौ मोनजाजोबोमोन आरो इदि खुसिया मा गुर निजा आखाइजोंनो हमनानै जानाय इदिमोन आरो।
औ खाथि नङा नामा खाथि खाथि नङा बेसे
खाथि खाथि नङा बोरायनिजों इसे गोजान गोजान जायो सानसेनि लामा आरो।
औ जिल्लाया मोनसेयानो गोलैयो आरोना।
जिल्लाया मोनसेयानो गोलैयो औ । खुसिया निजा माबाजोंनो गुरनानैनो जायोमोन बांद्राय बाजारनि बायनायबो जायामोन दैफोराबो माबा नालाय नाबो गुरनो आराम मोनोमोन दा बेयाव नाबो गुरनो मोनला दैमाबो गैला
दायो मोजांसो जादोंदा माथो बायनानै मोनजाबाय थादों
निजा गुरनानै जानाया गोथावसिन जायोना
गाव औ इन्टारेस्टबो जायोना ना गुरनाया मोनबा
मानि जाथिनि मोनसेल' हारिनि ना बायनानै लाबोनाय जायो खिन्थु नोङो दैमायाव गुरनाया बैबो बेलेग बेलेग बेलेग नालाय बिनि रस बिनि रस गोथावसिन जायोना
माबा गलायसिगोन ना बिनि रस बिनि रस
औ औ औ बिनि रस बिनि रस गोथाव जायो
औ बिदिबा गोथाव जायो जानायालाय औ ना ना नि बिथोरावलाय बबे नाखौथ' बांसिन जानो मोजां मोनो
नाफोराथ'
आङो बांसिन नाखौ गासिबोखौआनो एखेयानो मोनजोबो ओमफ्राय खिन्थु खुसियाफोरखौ मालायफोरा जाला बाया बामिफोरखौ आं जायो आरो बेफोरखौ आं बेखौ जाया बिदि माबा गैफेरा आरो आं जायैफोरनि बिथोराव खालि एम्फौ लाथाखौल' जाया आं
ए एम्फौ लाथाल' जाया मानलु मानला जायो दां
मानलु मानलाबो जा या माने आं बेयाव मोननानै बोरैबा मोनो जानो बायो आथिं जेव जेव
औ आंथ' जाननो हाला दाना बिदिखौ
उम जानाया जाफेरखायाखैनो
आ
अन्थाइ बाजाबजों खुसिया अनलाजों खुसियानो
औ औ आं सिगाङावसो जानो हाजोबोमोनलै दायो औ दायो दासो जानो हाला देहायानो सोलायलांबायदां ओमफ्राय उरि ओंखारोना हराव एसे गिदिर गिदिर फैयो बेखौबो जायोमोन आं दायो जानो हाला
आं जानाया एम्फौफोरनि मादाव खालि आं खुसेंग्राखौल' जायो आरो ओमफ्राय जे बोखौ खुसेंग्रा बेखौ जायो ओ मोनो बेयाव उम बेखौ जायो ओमफाय खिन्थु आं बे उरि ओमफ्राय बे खैजोमा बेफोरबायदिफोराव गैखाथारा आरो थिगा
खैजिमायाबो गोथाव जायो जानायालाय बारासो जानो हाला आङो
ए एम्फौफोरनि बिथोराव आं बे खुसेंग्राखौल' जायो आं बेलेगफोर माने एम्फौखौ आं बोरैबा मोनो आरो जानो बायो मालाय जानायखौ हाननानै होयो जेनेबा हजोंहाय न'थिंजाय बैसागाफ्राव होनोमोन आरो ज' ज' खैजा जाबा बैसागु खैजा जाबा बाय बाहागि ज' ज' जायो बिदि होनोमोन नालाय ओमफ्राय ओमफ्राय बेफोरनि थाखाय
उम
श
औ खौ खौसेथि खौसेथि फैयो होननानै ज' ज' ज' ज' खौसेथि फैयो होननानै हेल'
ओलाय आबैमोनहा आबौमोनहा ओमफ्राय बिदि थैनायखाय खायो फोसाबफानानै होयो ज' ज' जानांगौ जोंहाबो होननानै बिदिमोन आरो
औ औ
खेथि फैयो बि होननानै मोना जानांगौ बोसोर गोदानाव होननानै
औ ना फिसानि ना फिसानि मादावलाय औ औ मा
ना फिसानो होना औ औ
औ ना फिसानि मादावलाय माखौथ' साबसिन मोनो?
ओरैनोथ' आङो बे माबाफोरखौबो जोंनि नास्रायनि सिथ्लाफोरखौबो गोथाव मोनोहां नास्रायनि सिथ्ला ब सियाफोरखौ गोथाव मोनो बोथियाखौनो बोरैबा जाहैबाया साबसिन मोजां मोनो।
औ औ मोजांथ' फ्राय खालामबा बांसिन गोथाव जायो बबावसो
उ भाजि खालामबा बांसिन गोथाव जायो एवखाङोबा ओमफ्राय आरो बेनाव खिबो गैया ए ख' गैयाना एख' सायनाा बेखौ खालि सुनानै लुफुंनांगौ जायो।
माबा गैयाना बे खि गैया। औ औ बिगपर गारनांगोन खि गारनांगोन बेलेग नामा नास्राय ना गोरिफोरबा
औ औ
उम ओमफ्राय बे ना मावाखौ मैथा गोखैजों बांसिन गोथाव मोनो आ नामावा सिबिं बे फिसा फिसाया
न ना मावा नाथुर आरि लागायब्लाा मैथाफ्रा गोथावसिन जायो आरो
औ औ ओमफ्राय बे नामावा सिबिंहै फिसा फिसा फिसा फिसायाबा बांसिन गोथाव मोनो आं बेखौ
उम गोरलै गोरलैया
औ औ गोरलै गोरलै ओमफ्राय गोखैखौबो एसे गाद'बो ना बारा गोखै जाया होमबाना खिया फिसा फिसानिया
दंग'फोरावसो मुस्रि लानानै होहैला बायोमोनहाय जों आगोलाव दंगखौ दंगखौ स थेजोब्बाय सानै साथाम लोगो नांनानै बिब'फोरजों ज' ज' बिदि ना होहैनाय बैग्रि जाहैनाय
अ अ बिदि समलाय बहा मोनबाय थाबावनो
बेलेग जाजोब्बाय
समजों लोगोसे सोलायजोबो ना बै माबाखौलाय ना बोथियाखौलाय जों सिगाङाव अन्थाइबोयोमोन आरो
हेल' हेल' खोनादों
औ जायासै ना
ए ओइ माबाखौलाय ना बोथियाखौलाय जोङो सिगाङाव अन्थाइ बोयोमोन आरो लाबजिजों खोनादों
ए
अन्थाइबोबा जाम्फैयाव एसे हाबोमोन अन्थाइ अन्थाइ बोनायखौ नुबाय नोंसोरो मिथियो दा हेल'
औ औ
बे टावार अरनो नागिराखैदां टावार गैया खोमालै ए जाबाय‌ जासि औ दे होमबा उम उम दे दोन्दो दे दानदो हेल' दान्दो